हेलौ अ
गोजोन मोनाबिलि हेलौ अ खोनादोंना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां
औ अ गोजोन मोनाबिलि नोंथांसिम
ओ नोंथांनिसिमबो
आ नोंथांजों मोनसे आयदायाव सावरायनो होननानै सानदोंमोन आं सावरायजागोनना नोंथां?
औ सावरायजागोन
आ सावरायनाय आयदायानो जाहैबाय अ जों दावबायनायनि सायाव आरोखि
औ
औ आ नोंथाङा ओरैनो बबेआवबाफोर दावबायफेरबाय नामा?
दावबायनायालाय दावबायबाय आङो
अ अब्ला अबेयाव दावबायखो नोंथाङा
ओरैनो गुवाहाटीयाव थांफेरबाय आरो इनिफ्राय ओजै भुटान जा
औ अ दा बे गुवाहाटियाव थांनायनि बागैनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ गुवाहाटीयाव जोङो जेरैबा जेरैबायदि गुवाहाटिया जोंनिफ्राय बारा गोजान जाया नालाय बेयाव थांनाय जादोंमोन आरो ओरै ओमफ्राय गुवाहाटियाव नायनो लागा गोबां जागा दं
औ
जेरै अ मेनानो जाहैबाय सिराखाना जुनारसालि दं। बे जुनारसालिआव थांनाय जादोंमोन आरो आं नायनो
औ
बे जुनारसालियाव गोबां ओ दाउ दाउसिन दाउला जिब जुनार दं आरो बेयाव गोबां नायनो लागा माबाफोर दंबो जिब जुनार दावसिन दाउला दं।
औ
बेयाव नायनानै गोसोहो बेयाव थांनानै गोबां बाथ्रा मिथिनोआ मिथिनानैबो फैदों बुजिदोंबो नुयै जिब जुनार दाउसिन दालाफोरखौबो नुबोदों
उम
ओमफाय ओरैनो बेयाव गोबां जेरै- घोरेलफोर दं बेयाव भालुक मुफुर
औ
गान्दा खासेव मैफोर केेंगारु जिराब बेसा गोबां जिब जुनार दं।
औ औ ओ नोंथाङा ओरैनो बबेनिफ्राय ओ जागायजेननायमोन दावबायनायखौ
दावबायनायखौथ' जों न'निफ्राय थांनानै जागायहैदो
अ अ ओरैनो ओ बे दावबायनायावहाय ओ जोंहा गंबेसे गारि सोलायनांग' गौ ना नाङा?
गारिया सोलाय नांगो नांगो खिन्थु जो आं थांनाया जाहाथे आं बाइकजोंसो थांदोमोन नालाय
औ
बेनिखायनो आं इखौ दा थार माबाखौ बुंनो हानाय नङा आरो बेसेबां गारि सालायनां सोलायनांगौ बेसेबां मा बायदि थांनांगौ
अ अ अ ओ नोंथाङा ओ भुटान जा थां थांदों होनदोंमोन न'
औ
औ ओरैनो भुटानावहाय ओ नायनो लागा मा मा ओरैनो जायगाफोर दं।
भुटानावलाय नायनो लागा जायगायालाय गोबां दं थेवबाबबो आं थांनाय जायगाया जाबाय नामलांमोन आरोना
औ
बे नामलाङा जोंनिफाय थांनानै जेरै- ओ जों दुमनि जाजों ओरै सिदा थांनानैबा थांनांगौ आरो बेयाव मेन गेटआव जोंनिफ्राय गिबियावनो आधार कार्डखौ भेरिफाइ खामो आरो
औ
बेनिफाय भेरिभाइ खालामनानै जोंनो मोनसे कागस कार्ड रखम हरो जा ओजों एन्ट्रि माबा हाबनायनि थाखाय बेयाव हाबैनायाव बेखौ लाफानांगौ आरोना अ बेहाब जों नायनायालाय नायालाय जों ओरैबायसाना नायबोनाय जायाखैमोन आरोना थांनानै ओरैनो ससे बेरायना फैदोंमोन आरो
औ
बेयाव गोबां जायगाफोरालाय गो-गोबां मोजां जेरै- पाहारसा सा
औ
ओरैबायसा जों बेरायनायाबो जायासै नालाय ओरैबायसा एक्सप्लेन खालामनो हानाय नङा आरो आं दा ओमफ्राय दा नोंथाङालाय मा माबेयाव ओरैनो बेरायहैखो?
आ आंथ' ओरैनो ओ मा होनो ओ सिल
औ
औ। अ जों दा आं सिलसराव थांनायनि बागैनो एसे फोरमायना होनो सानो। आ
औ दे फोरमाय नोंथां।
सिलसराव थांनोब्लाथाय अ जोंहा अ ट्रेनजों थांनो गोनां जायो बा नाइट सुपार बासफोरजों थांनो गोनां जायो। जायो आरोखि मानो होनबा हान्थिनाय लामाया गोलावथ'
औ।
ओ बेनिखायनो जोङो ओ आं थांनायालाय ओ ट्रेनजों थादोंमोन
औ औ
ओ ट्रेनजों थांनायाव
ओरैनो नोंथाङा ट्रेनजों ओरै बेसेबांसो ओ माबा घन्टासो टाइमाव मोनहैयो ओजों
अ। ओ बेथ' ओ जोङो गिबि गाखोब्ला ओ खमैबो जों ओ नैजिब्रै घन्टासो लादों आरोखि नैजिब्रै घन्टानिबो एसे बांसिन लाबावदों माने आ जायगाया सोलाय मा होनो ओ ट्रेना ससेयाव थांनानै सोलायो खर' सोलायो आरोखि
औ औ
ओम। बेयाव एसे टाइम लायो ओ बिदिनो जोंहा जों बानायनाय टाइमा नै जिब्रैनिबोसो एसे बांसिन दों आरो मोनहैनायाव औ ओ। नोंथांसिम मोनसे सोंथिबावोमोन ओ नोंथाङा ओरैनो गुवाहाटियाव थां नायावहाय
औ
आ उम मा होननानै बुङो ओ मा मा जायगा नायबोआमोन ओरैनो
औ आं नानायालाय जों गुवाहाटियाव सिरिया खाना नायखांबाय आं दहाय होनखांखानाय हिसाबै बेनिफ्राय नायदोंमोन मा होनो बैयो साइन्स मिउजियाम
औ।
साइन्स मिउजियामाव थांदोंमोन आरो।
औ।
बे साइन्स मिउजियामाव गोबां साइन्सनि बागै दङो जेरै मानसिनि हार्ट नि मा बिखा मा बेसाद केमिस्ट्रिनि जेरै रियेकसन जानाय माबाफोर साइन्सनि जेरै फादार अफ साइन्स जेरै बेफोरो हम बेनिफ्राय दं गोबां बुस्थु ओरैनो माबानाय नायनो लागा दों आरो ओरै जेरै मानसिनि देहानि बागै बिफां-लाइफां बिफां
औ
ओ ओमफ्राय जिब-जुनारखौ माबायसा माबानायनि मानसिनि गोबां जेरै जोंनि हारानि बागै
औ
बेफोरबायसा ब्रेन्डनि मा मेलेमनि बागै बेबायसा गोबां दं आरो ना? नायनो लागा बेयावबो ओमफ्राय ओ नोंस्रा नोंथाङा बुंलाय सिलसराव ओरैनो मा -मा जायगा नायनो दं?
आ सिलसरावथ' आङो मा- मा जायगा नायनो गोनां दङ बेखौ थ' बारा मोजां मिथिया नाथाय आङो जेरावहाय थांदोंमोन ओ बे जाहैबाय ओं आलासिनि न'आव थांदोंमोन आरोखि ओ बेयाव थांनानैहाय आङो ओ मा होनना बुङो ओ जायखौ ओ दैमा जेरै हमनाानला बुरलुंबुथुरफोरबायदि मोनसे ओ जेयाजोंहाय दङ बेखौ नायहैदोंमोन ओ आरो बेनि उनावहाय पार्क दंमोन बिदि बायदिसिना ना ओरैनो गिदिंलानानै फैफिननाय जादों आरखि आलासिनियाव आलासि जानो थांनाय
औ
औ
बेनिफ्राय होनदो नोंथाङा ओरैनो इयुनाव बहाबाफोर थांनायनि माबाफोर प्लेनिं खालामदों नामा?
ओरैनोथ' थांनायनिथ' सिमाङाथ' गोबां दं नाथाय जाफुंहोनोसो हायाखै ओरैनोथ' दा बुंनो थाङोब्ला ओ जोंहा मा होनो चिकेन
औ
जाय जायगायाव बर'फ गोग्लैयो बै जायगायावहाय खेबसेब्लाबो थांना नायनो गोसो आरो माबादि म
औ-औ
जों ओ मबाइल बा ससियेल मिडियाफ्रावसो एसे नुयो एखमबा-एखमबा नङाब्लाथ' नो ओ जों गावनि मेगनजों जों नुनाय बादिथ' जाया मबाइल बा ससियेल मेडियाफ्राव बा भिडिअ'सफ्राव नुनायफोरबायदिथ' जायाना
औ औ जाया
खेबसे गावनि मेगनजोंनो नायथारनो होननानै थांनो गोसो
औ औ औ
ओ नोंथाङाबो अबावबा दावबायनो सिमांफोर दं नामा?
दंनायाथ' गोबां दं नाथाय आंनि ओरैनो मेन गिदिंनो थांनो लुबैनाय जायगाया जाबाय दार्जिलिं आरो ना जेरै बायसा जों नुयो ओ रिल जेरै इन्सटा दानाथ' इन्सटाग्रामाव गोबां रिल्स नुयो जेरै दार्जिलिंनि बै मिनि ट्रेन होननाय ना मा होनो
औ
औ बेयाव गाखोनानै नायनायनि सिमां दं आरो आंना खनसे
आ आ आ
दार्जिलिंआवथ' गासैबो सुबुंफोरानो मिथिजोबखागो
औ दार्जिलिंआथ' दा ट्रेन्दिं जायगा होननानै बुंनो हायो आरोखि
औ औ नायनोबो मोजां जेरै गोबां नायनोलागाबो दङ जों
औ
गोबां जेरै दा थान्दा गरम बोसोराव ओरैनो ओजों थान्दा जायो जेरै
नोंहालाय माबाफोर आरो दंबावो नामा ओरैनो जेरै साननाय
आ ओरैनोथ' दावबायनो जायगायाथ' मा होननानै बुङो ओ जायबा जोंनि सेरावनो दं जा भुटान भुटाननि मेइन मा होनो टाउन बैखौ खेबसेब्लाबो गुबुन हादोर नालाय बेखौ खेबसेबाबो नायहैनो गोसो दं आरोखि नाथाय दिनैसिम जाफुङाखै आरो बिनि उनावहाय ओ टाउवां टावांखौथ' गोबाङानो मिथिखागौ नोंथाङाबो मि थिखानाय जानांगौ बेफ्राव एसेब्लाबो गिदिंनानै फैहैनो होननानै गोसो दोङ आरोखि
औ औ।
औ।
दे नोंथां होमब न' टाइमाबो मिलाय माबाबाय
औ औ।
दिनै सावरायनायखौ दोनथ'नोसै
दे दे दे।
औ दे
दे।